खोनादोंना औ नोंथां खोनादों
औ खोनाबाय नोंथांनिखौ
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन कमप्लि दबाव जासिनो
औ ओ आं नोंथांजों ओ जोंनि दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा ओ आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनना नोंथां
औ जागोन हागोन
ओ दा बिदिब्ला नों थां जोंनाथ' दा दैज्लांबो थोर नङा होमबा बिदिनो जों दैज्लां बोथोराव ओ गोबां माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा माबोरै हाय ओ बे माइ आबादखौ मावनाय जा जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ मावोब्ला जों मानोना बर'फोरा गिबि माइखौनो जेनेबा आगा गावायनि जाग्रा आदार हिसाबै ओ मावनाय खाय जोंबो जों आबादानो जोंनि जाग्रा- गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जों माइ आबादखौ मावो बर'फोरा स्निजिबा जौ खोन्दोआनो आबाद आबादजों लोब्बा गोनां माने आबादारियानो माने स्निजिबा पारसेन्टआनो आबादारिजोब बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना बर'फोरा ओ आबादखौ बोरै मावो होननानै बुंब्ला जोङो गिबियावनो- जों मोजां माइलिखौ जोङो बेखौ जोङो बिदानखौ नोङो दैयाव सोमनानै दैखर बा फुख्रियाव सोमनानै नों बेखौ साननै सानथाम सोमनायनि उनाव नोङो बोखांनानै आरो बेखौहाय नोङो बोरियाव दिखांनानै नोङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा बस्थाफोरजों नों खोबना दोननानै नों बेखौ गाजा अरबाला बेनिफ्राय नोङो दु दुब्लि फोथाराव लांनानै नों जेनेबा हाखौ मोजां फोमोनखांनायनि उनाव जोङो ओ फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ नैजि बा आरो थामजिबा दिननि उनाव जों बेखौ आखौ गोदानै फुफैनानै जोङो बेखौ खोथिया फुफिनानै आरो बेखौ जोङो गायफिननाय जायो आरो
औ नोंथां
बेखौ नोङो ओ सेजौ नैजि जेराव ओ ब्रै दान आरो बेखौ थाम दान खावसेनि उनावनो बे माइआ मोनो आरो माइया मोनोब्ला बियो सना गाबनि गोमो गाबनि जायो माने गलड कालारनि- जायो आरो जेरै नोङो स माइया मोनोबोला बिनि उनाव जों बेखौ हा होनना- लाना फैनानै जों बाख्रियाव सोनानै दोनो बिदिनो जों बोसोरसेनि नि थाखाय जों मावनानै दोन्थुमनानै लायो आरो बर'फोरा आरो थिग बिदिनो जों माइ- खौ जोङो मोनसेल' ना मुं मुंनि मावा जेनेबा जोंङो जेरै बाहादुर रनजित माइ- रा जोसा लाहि लाहिफोराथ' आथिखालाव खमायलांबाय जों बिदिनो बाहादुर रनजितखौ बां- बांसिन गायनायखौ नुयो आरो मानोना बियो जोंनि ओनसोलावहाय बियो बांसिन माइ आबाद फसल मोननाय जानायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो बांसिन गायो आरो लोगो - जोङो माइब्रा आरो जोसा फिथाखौबो एसे एनै गायो जेरै जोङो बर'फ्रा फिथा जानो मोजां मोनो। आरो जोंहा गोबां फोरबो दङ फोरबोफोर फैयोब्ला जोङो फिथाइ जानो ओरिनो थाखाय जोङो माइब्रा जोसाफोरखौबो जोङो। गायफानाय जायो आरो एसे एसे जायखौ खौ जोङो ओ फोरबो फैयोब्ला फिथा जानो हानाय बायसा आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जेनेबा नों नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ माइखौ आरो बोरैहाय गायो आरो मा मा? माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा बावैसो जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइस्लिखौ फाथोनि बस्था थयाव सोमनानै दोननांगौ बि बिदिनो दोननानै बे औ बिदिनो हरनै हरथामसो सोमनानै दोनबाय बिनि उनावहाय बेखौ बोखांना लाबनानै बिदिनो गाजा बेरनो थाखाय। जों बेखौ ओ एरसारनानै दोननांगौ बिदि गुदुं जायगायाव औ बेनि उनावहाय जोङो थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जों बेखौ खोबनानै दोननांगौ। बेनि उनावहाय ओ जेब्ला बेयो गाजा अरबोगोन अब्ला जोङो दुब्लिफोर फोथाराव लांनानै बेखौ मोजाङै एव ओमफ्राय दुब्लिफोरखौ जा खोथिया फोग्रा जायगा खौ बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ माइस्लिखौ सारना होयो आरो। फोयो आरो फोनाय जायो औ बिनि उनावहाय जोङो बे खोथिया जेब्ला रज'गोन गोजौ जागोन मास मोनसे एबा मास मोननैनि उनावहाय बिनि उनावहाय जों बेखौ फुनानै जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओमफाय मा आथिखालाव माजों हेवनाय जायो नोंथां
औ जोंनि साइडआवथ' आथिखालाव जोङो गोबां समजों खारफानो थाखाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन। एवो माने नांगोलजों आं एवनायखौनो नुला नांगोल फालखौ जेने बेबादिनि हमनायखौनो नुला जालांबाय आरो जोङो मा होन जों गा ट्रेक्टरजोंनो एवो मानोना नोङो नांगोलजों एवो ब्ला नोङो बिगासे हाखौनो नोङो साननै सानथाम ए वनो गोनां जायो बेखायनो जों ट्रेक्टर जों एवोब्ला नोङो घन्टासेयावनो जोङो बिगाब्रै बिगाबा जोङो एवनो हायो आरो
औ नंगौ ।
जोङो समजों खारफानो थाखाय आरो बोथोराबो जोङो मबेबा बोसो राव बारा अखा हायो मबेबा बोसोराव बारा अखा हाया जायनि थाखाय नोङो बोथोरजों खार फानो थाखाय नोङो जोङो ओ बे आबादखौ माने ट्रेक्टरजों एवनायजाय बांसिन नुयो आरो आथिखालाव । आरो जोङो ओ ट्रेक्टरजोंनो बिदि मोजां जुदि हाया सिंनिफ्राय फायोबासो जोङो हाया गुन्द्रि मिहि जाबासो जोङो फसल आबादा मोजां जायो । जायनि थाखाय जोङो दिनै ट्रेक्टरखौ बाहायनाय नुयो । आरो जों बेजों लोगो से जोङो रासायनिक हासारबो एसे एनै होनो गोनां जायो । आरो नों थांनियाव आं बेखौ मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव जोङो मावग्रा बा खामानि मावग्रा जों रुवानि माइ गायग्रा ओ बिथांमोनखो दिनै जोंनि खाथि ओनसोलावनो थानाय बागानाव बिसोर बांसिन खामानि मावहैयो जायनि थाखाय जोङो गायग्रा फुग्राखौनो जों नागिरना मोनला । बिनि थाखाय जोंनि साइदआवहाय बांसिनानो आस्रा फैयो नोंथाङा खोना फेरदोना आस्रा फोनायखौ? जेरै खोथियाखौ खोथियाखौ जेरै औ खोथिया औ । खोनाफेराखै नोंथाङा ना?
ओहो खोनाफेराखै नोंथां ।
अ'होमबा जोङो आस्राखौ बोरै फैयो होनना बुङो ब्ला जोङो माइखो जेरैबायसा फैयो बिदिनो फैयो नाथाय गेसें फैयो आरो। जेरै बायसा ओ सेरनै बा सेरथाम माइखौ नोङो बिगासे हायाव कमप्लिट खालामनाय जायो आरो।
औ
मानोना जोबोर गेसें फ्रि फ्रि माइनि ओ खोथिया फोनाय रोखोम गुबुं नङा बियो माने स्रें स्रें गोजान गोजान बेखौ माने फोनाय जायो आरो गरसे गरसे बे रखोम फोनाय जायो। जुदि मो जाङै बियो जुदि फुरा बेयाव नोङो गायनोबो नांला नोङो बेयाव फुनोबो नांला डायरेक्ट फोखानानै खौ जों आथिखालाव खालामो आरो जोंनि साइदआवहाय बांसिनानो गायग्राफोर खमायनायनि था खाय आरो।
औ नंगौ ओ दा बिदिब्लाथ' जोंनिया ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माइल' गाया नङा होमबा नों थां जों गोबां मैगं थाइगंबो गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय मा मा मेगं थाइगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन जोंनि ओनसोलावथ' जोङो आथिखालाव नोङो गावबा गाव न'खरावनो जानो थाखाय गिबियावनो जोङो खुमब्रा बिदिनो भिन्दि लेस्रा जेरगै खांख्रिखला आरो लोगोसे जोङो ओ बै मा होननानै बुङो जों मै था गोखै मै था गोखा बेफोरखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जों बांसिन एभेलेबल मोनो आरो। जेरै भल जोसा भल आरो बिदिनो ओ आसु भल बिदिनो गोबां टाइपनि जेनेबा जोंहा मैगं थाइगंखो जों मोनो। आरो लोगोसे औवा मेवाफोरखौबो जोङो मोनो हाग्रानि जेरै जों औवानिफ्रायबो मोनो औवा मेवा होनना बुङो बेखौ सोरबा ओंख्रि संनानै जायो अनला जायो सोरबा नाजोंबो जायो। बिदिनो गोबां ओंख्रि खो बेफोरखौ आबादखौ जोङो मावनाय जायो। आरो लोगोसे थास' थास'आबो जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जोङो थास'खौ जोङो गायनायखौ गोबां नुयो आरो मानोना थास'आबो गोबां माने ओंख्रिजों जाजायो जेरै थास' आइटें थास' बिनि थास' थां देनथायाबो जाजागोन थास' बिथआबो थास' आयथिङाबो थास' बेदराबो माने थास'आबो गोबां ओंख्रि जाजाग्रा आरो औ अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि साइडआवहाय जेनेबा माइ आबादजों लोगोसे मा आबाद खौ बांसिन म दैज्लां बोथोराव?
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ माइजों लोगोसेनो बिदिनो बानलुगायनाय जायो दैज्लां बोथोर बोथोरनि आरो ओ जोगोनार बि बिदिनो भिन्दि लेस्रा बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो जो लाव बेफोरखौनो औ ओ औ नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव बांसिनहाय जेन'बा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलावथ' दा आथिखालाव जों माइखौनो आरो माइयानो जों गाहाय जाग्रा आदारखाय जोङो दैज्लां बोथोराव गासै फोथारानो जोंनि दुब्लि फोथारानो माइजों आबुं जानानै थाबाय आरो दा दा जों बे दुब्लि फोथाराव जों गुबुन जाग्रा आदार गायनाय बेखौनो जों नुला जाय आदारखौ जोङो बारियाव एसे एनै गाव गावनि न'थि हाजों थाफानाय एसे खालिफोरावसो जोङो बे बायदि ओंख्रिखौ जोंङो दा मावना जायो आरो दाथ' जोङो बोरि हायाव सो जोङो आबाद गोरान खेथिखौ मा-माव मावनो गोनां जायो नङा म नों दा जेनेबा जोंनो लाव लाव बिदिनो सां पथल खांख्रिखला बेफोरनि थाखायथ' जोङो दैनि गोनां थिजाया ना। जेनेबा बोरि हायावनो जायो बेफोर आबादा बेनिखायनो दा जोङो दुब्लि फोथाराव माइानो गाहाय आरो जोंनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां।
अराय जेनेबा बोसोरसेनि थाखाय जोङो थुमग्रायनानै लागोन बेनिफ्रायाव जोङो बाखि खौ जोङो खामानि बे गुबुन खामानि मावनानै जोङो बिदिनो जालाङो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय मा आबादखौ बारा मावो?
औ ओ जोंनाव जोंनि साइडआवबो बिदिनो माइआब खौनो दा थो नालाय ओ जानो थाखाय जोंनो मायरं नांखागौ नालाय ओ बेनिखायनो जोङो माइखौनो गायनाय जायो आरो ओ ओ नंगौ ओ गोबां सुबुंआनो औ।
औ औ मा मा माइखौ बांसिन मावनाय जायो नों
औ ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो औ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो दा रनजित माइखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो आरो गो बां दंबावो मासुरि, रनजित, बाइसमुति अं गो औ दिनो गोबां माइ दं बारा नामफोरखौ आं मिथि जाबानो
औ थिगानो ओ जों आं जेनेबा आबादनि हिसाबै बुंनो थाङोबा जोंबा जों आबाद मावनायनि जाखाग्रा हारिखाय जोङो आरो आबादनि सायाव गोबां नलेज दङ आरो आं आ आबादबो मावनो हायो जाय गोरानखौ खेथिखौबो आं मावनो हा हायो। आरो दुब्लिनि फोथारनि आं बांद्राय मावनो हायाबाबो गोरान खेथिखौ आं मावनो हायो आरो बिदिनो जोंनि साइडआवहाय गोबां आबादारिफोरा गावगाय गावगाय जानाय आदारखौ जोङो गावनो बुथुमनानै लायो आरो बर'
औ औ नंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां गोजोन्थों।